अ हेलौ नोंथां नोंथां खोनादोंना नोंथां।
औ औ।
औ औ नोंथाङा मा खालामना दं नोंथां?
ओरैनो जिरायनानै दं
औ नोंथां नोंथाङा ओरैनो दंब्लां नोंथांनियाव मोनसे बर' हारिनि बायदिसि ना जोंनाथ' जानाय लोंनाय दं आरो नोंथां
अ
बेफोरनि आयदानि सायाव आं नोंथांजों एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथां जेरै जोंनाथ' बायदि सिना जानाय लोंनाय होनब्लाथ' जोंना गोदोनिफ्रायनो जों गोबां बायदिसिना जाबोगास सिनो दं आरो नोंथां जेरै जोंना ना गोरानजों बा थोन नङाब्ला जोङो खांख्राइ एवनाय
औ
नङाब्ला जों बेनि उनाव जोङो बायदिसिना जाबोदों जेरै जोङो बुंनो थाङोबथ' जोङो नार्जिजों अमा नङाब्ला सबायजों साम' बायदिसिना ना दं आरो जेरै जोंनो लोंनाय होनबाथ' जोंना जौ बिदै बायदिसिना जौ गोरान दं आरो नोंथां।
औ औ
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जों माबादियै बर' हारिया थांनानै दं। बायदिसिना जानाय लोंनाय आरो बायदिसिना जोंनाथ' गोबां हारिमुफोर दं बे फोरनिबा नोंथाङा एसे फोरमायना हागोन नामा नोंथां
औ हागोन ओ जोङो जेरै जोंनि बर' हारिनि गुबै ओंख्रिया जाहैबाय जेरै खारै खारैजों बांसिन जायो आरोना जेरै जोंनो जेरै जेरै अनला अनला खारै जेरै सबायजों साम'बो जोंना खारै जेरै नारजि बा खारै बेफोरबायसा जोङो खारैजों खारै ओंख्रिखौ जोङो सिनजायो आरोना बेफोर उनाव जेरै जोङो दा गोजाम बोथोराव जेरै जोङो जेरै लाइ लाफानि खारै जायो बेफोरबायसानो आरोना बेफोरबायसानो जोङो आं नोंथांनि सेराव सबाइ आरो साम'नि बागै माबायसा सङो बेनि बागै बुंनो सानदों।
औ नंगौ नोंथा नोंगौ।
जेरै सबाइ साम'जों मारै बानायो होनोबा गिबियावनो सा-सामु आरो सबाय बिसोर मोननैखौ जों बुथुमगोरना लानांगौ। जों साम'खौ गिबियावनो जोङो जेरै दंग' एबा जेरै दुब्लिफोर थार नङाब्लाबो जों न'नि हाखरनिबोनिफ्राय खननानै नङाब्लाबो जों जेरै बाजारावथ' आथिखालनि जुगाव बाजारावनो गोबां मोनो बेफोर बाजारफोरनिफ्राय बायना लाबानै जोङो गिबियावनो बे साम'खौ साननै बा सानथामनि थाखाय जोङो मोजाङै सो सोमना दोनो जाहाथे बिनि सिङाव जा थानाय जा बिसोरा जानाय बेफोरा एफोरबायदिफोरा गैया जायो
नंगौ नोंथा नंगौ
बेनि उनाव जोङो बे साम'नि जा खुगा होथेनाय बेखौ जोङो गिबियावनो बोखां ग्रोयो बोखार खांनायनि उनाव जोङो बेखौ दसे सम ओ खोब दैयाव सोमफिन्नानै दोनो सोमखांनायनि उनाव जोङो बे साम'खौ बे साम'नि सिङाव जा बिजौ एबा खिबु बेखौ जोङो दानसनाय जायो आरोना जाहाथे जों जा सामनि जा मोदोम सोबनायाव जाहाथे जोंहा जेबो उखुबिदा जाया बेनि उनाव जोङो गुबुन फारसे जा सबाइखो जेरै जों न'आवनो गायो सबाय नङाब्लाबो जों जेरै नै दखानफोराव बायनाय सबाय बेफोरखौ जोङो लाना बायनानै एबा बायनानै नोङो गिबियावनो बे सबायखौ जोङो दसे समनि नि थाखाय सोमना दोनो जाहाथे बिनि जा बिगुर बिफोरो ओ जाहाथे खारै एबा गैया जालाङो आरोना बेनि उनाव जोङो बेफोर सबायफोरखौ मोजाङै सोमखांनायनि उनाव सुनानै ओ दोनो आरोना गुबुन फारसे जों साम'खौ जा दानस'ना दोननाय ओ बे साम'खौ जोङो मोजाङै मना गंसेआव लानानै बेयाव जोङो गोखै फिथाइ जेरै खोरदै ओ एबा जायखिजाया गोखै फिथाइ आरो ना बेखौ होफानानै जोङो बे साम'खौ सुनाय जायो आरो जाहा दा बिनि जा सायाव जानानै थानाय मैला आरिफोरा जाहाथे गैया जायो बेनि उनाव जोङो बे साम'खौ ओ गिबियावनो जोङो जा गुबुन फारसेया जाबाय सबाइ बे सबाइखौ जों गिबियावनो रु रुग्रोनानै लागोन ओ जेरै जों बेयाव जों ओ गिबियावनो रुग्रोनानै लागोन जोंनो बेयाव खारै नांगौ बे खारैखौ जोङो जाहाथे होयो जाहाथे बे सबाया जाहाथे गेब्लेनाय रखम बेखौ जोङो होयो बेनि उनाव जोङो ओ बे गुबुन फारसेथिं जा जों सामु बे सामुखो जोङो एवफ्राम ग्रोनानै लायो आरो ना बेनि उनाव जों जा सा सबाइ गोदौ होनाय एबा गेब्लेहोनानै लादो बेयाव जों दै एसे बुरजा होनानै बेखौ जोङो गोदौजासे खोबहाबनानै दोनो जेब्ला बे सबाया गोद गोदौवो अब्ला जोङो जा साम' एवफ्रामना लानाय बे साम' एवफ्रामना लानायखौ जोङो बे सबायाव गारनानै होयो। बेनि उनाव जाखांनायनि उनाव जों बेखौ फिन खेबाव दसे समनि थाखाय खोबनानै दोनो। खोबखांनायनि उनाव जोङो जा जा ओ जा सबाय सामु बेयाव जोङो नांगौ बादियै जेरै मस्ला मस्लि आरिफोरखौ होनाय जायो आरो ना होखांनायनि उनाव जों फिन खेबाव आरो दसे समनि थाखाय खोबनानै दोनो आरो जोंनि ओ जेरै न'खरनि जेसेबां मानसि दोङो बिसोरनो थोजासे नङाब्लाबो गावनि गोसो बायदियै जोङो बे सामु सबाइनि ओ बिदै एबा रोसिखौ जोङो दोननाय जायो आरोना बेफोरबायसानो जों सामु आरो सबाइखो संनानै जायो ओ नोंथाङा नोंथाङाबो बर'फोरनि जानायनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन जोंनाथ' जानाय होनब्लाथ' जों गोदोनिफ्रायनो बायदि रोखोमनि जों जागासिनो दं आरो नोंथां थांनाय थांना थानो थाखायथ' जों गोबां बायदिसिना जायो आरो नोंथां जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जों जानायखौ जोङो बायदिसिना जोंना जानायफोर दं आरो जेरै जों बुंनो थाङो नोंथाङा जेरै बुंलांदों सबायजों सामु बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारियाव गोबां बायदिसिना जानाय दंबावो जेरै जों बुंनो थांब्ला अनला खारैखौबो जों जायो आरो नोंथां बेखौथ' जोङो बायदिसिना बायदिसिना जोंबो जानाय नुयो जेरै जोङो अनलाजों जोङो बुं थांब्लाथ' जेरै जोङो औवा मेवाइजोंबो अनला जायो नोंथां आरो बेनि अनगायै थ' जोङो अनलाजों दावखौबो जायो नोंथां बेनि उनाव जों अनलाजों जोङो मुला मुलाखौ जोङो हानानै फोराननाबो जायो नोंथां बेफोरबायदिनो जों गोबां बायदिसि नोंथां दा नोंथांनाव मोनसे बर' हारिनि बिदिनो नारजिजों अमाखौ माबायदि जोङो बानायना जायो बेखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनो नागिरदों आरो नों
औ औ
जेरै जोङो बुंनो थांब्ला बे खौथ' जोङो बायदिसिना जोंना बर' बर'नि हटेल नङाब्ला जोङो रेस्त रेस्तुरेन्तफोरावबो आथिखालाव गोबां बानायनायखौ नुयो आरो नोंथां। जेरै जों बुंनो थाङोबा बैफोर ओंख्रिफोरखौ जों गोबां जायगायावनो जोंना सिनाय जानाय नोंथां बेफोरखौ जों दा गोदोनिफ्रायनो जोङो माबोरै बनायदों नाथाय आथिखालाव एसे सोलायनायखौ जों नुदों आरो नोंथां गोदोथ' जोङो बैफोरखौ जोङो बायदिसिना जोङो फोराननायल' नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बे खौ जोङो बायदिसिना देग्राफोरजों गुन्दै गुन्दै खामनानै बेखौ खामनायखौ नुयो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो संनो गोनां जायो जेराव जोङो फाथो फा थोनिफ्रायथ' जोङो नारजिखौ मोनो नालाय नोंथां। जेराव जोङो फाथोखौ जोङो दुब्लि फोथार नङाब्ला जोङो बारिफोरावबो फोनाय जायो आरो नोंथां जेब्ला जों बेखौ फोनानै जोङो जेब्ला बिलाइ ओंखारो गोथां बिलाइखौबो जोङो बायदिसिना जों एवनाबो जायो नङाब्ला जोङो बे खौ जोङो बायदिसिना ओंख्रि हिसाबै जायो आरो दां रोसि खालामनानै, बेनि उनावथ' जोंना बेफोरबायदि आहोम जाखांनायनि उनाव जोंना थाबबावनाय बिलाइखौ जोङो खानांगौ आरो नोंथां, थां बिलाइखौ खाखांनानै जों बेखौ मोनसे जोङो सान्दुं, बेफोराव जोङो फोराननांगौ आरो नोंथां फोरानखांनानै जोङो बै माने जेब्ला जोंना बिलायफोरा रानो फानब्लाथ' जोंना बैफोर बिलाइफोरखौ जोङो नारजि महरै जोङो जानाय जायो नोंथां जेब्ला जों फोराननाय दोननाय जायो अब्ला जों बेखौ बस्था नङाब्ला जोंङ मनाफ्राव सोना दोननाय जायो नोंथां, सखांनानै जोङो बेखौ जोङो, जानो सानोब्ला जोङो बेखौ लाना फैनानै जोङो, दैयाव हेसोमना दोननांगोन नोंथां सोमना दोनखांनानै जों बेखौ, बैयाव माने बेनि थारा नङाब्ला बायदिसिना एम्फौफोर, थानायफोरखौ जोङो माने मोजाङै बासिनानै बेनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै सुबावनानै जोङो, जोङो बेखौ मोनसे जागायाव दोननानै जोङो मोनसे, दोनथ'नांगोन आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो सारायाव दै लानानै बेखौ जोङो गोदौहबाय थानांगोन बेनि उनाव, जोङो बै जोंना नारजिखौ जोङो बेयाव होनांगोन आरो नोंथां होखांनानैनो जों बेखौ गोदौ होबाय थानांगोन बेनो जों खारै रिसिखौ नांगोन आरो नोंथां अमा बेदर होबाथ' जोङो, बायदि जायगायावनो मोनगोन जेरै हाथाय बाजारफोर नङाब्ला जोङो न'फोरावबो फिसिना दोननाय अमाफोरखौ, जोङो जानाय जायो नोंथां बेनिफ्राय जोङो बेखौ गोदाना लानाय जोङो बेयाव एवफ्रानना लानानै होनाय जाया नोंथां बेनि उनाव होखांनानै जोङो बेखौ एसे गोबाव गोदौ होबाय थानांगोन जाहाथे जोंना बैफोर, मैगङाव जोंना अमा बेदरा रुइयो रुइखांबानो जों बेखौ बायदिसि ना मस्ला होनांगौ नोथां जेरै संख्रै, फानलौ नङाब्ला जोंना जिरा बायदिसिना सामब्राम गुफुर बायदिसिना होनांगौ आरो नोंथां, बेफोरबायदिनो जों बेखौ संनानै जोङो एसे जोंना, दैनि बिबाङा खमायोब्ला जों बेखौ खांना दोननांगो आरो नोंथां खांना दोनखांनानै जों बेखौ, जानाय जायो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जों बेखौ ओंखामजों गोबाङैनो बर' हारियाव जानायखौ नुयो आरो नोंथां, नाथाय आथिखालावथ' बे, खौ बर' हारिनि जोङो हटेलफोराव जानो थांब्लाथ' बेखौ जोङो गोबाङैनो गोथाव गोथाव संनायखौ मोनजायो आरो नोंथां औ ओमबा नोंथाङाबो एसे बर' हारियाव जोंना, थालिर फस्लाखौ जोङो माबायदि जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
आं बेखौथ' मिथिया जेरै आं नोंनि सेराव जेरै जोङो, ओ जेरै नोंथांहा फोरमायखाबाय नार्जिजों अमा आरिफोरखौ जों होबाय आङो, बुंनो सानदों जेरै ओ मा होनो बेखौ ओ,
जेरै जोङो ओ अनलाजों दाउ, ओ बेखौ जोङो बिनो नुथारनाय सेराव फोरमायनो सानदों औ अनलाजों दाउखौ जोङो गिबियावनो अनलाखौ बुथुमग्रौना लानांगौ बे अनलाखौ जोङो माइरंनिफ्राय मोनो, बे माइरंखौ जों गिबियावनो दसे समनि थाखाय सोमनानै दोनो सोमखांनायनि उनाव जों बे ना, मादो अ अनलाखौ ओ बेयाव, दैनिफ्राय जोङो दसे बोखांनानै बेखौ जोङो, दैया रानहोनो एबा दैखौ सरद होनो थाखाय जोङो दसे सम दोननाय जायो बेनि उनाव जेब्ला दैया, सरद खाङो बेनि उनाव जों बेखौ ओ उलार एबा दिंखियाव देनानै बेखौ गुन्दै खालामनाय जायो। नाथिखालाय नाथाय आथिखालाव बे ओ, माबाखौ अनलाखौ देनो थाखाय जोंना मिक्सार ग्रिन्डार ओंखारबाय जेला गोबां सुबुङानो बेजों सो गुन्दै खालामनाय जायो आरोना बेनि उनाव बेखौ गुन्दै खालामनानै गफारथिसो जौजा दाउ बे दाउनि माबाखौ ओ गिबियावनो बाय हा हाथाइ बाजारनिफ्राय एबा नङाब्लाबो जोङो ओ न'निफ्रायनो बुथारनानै बानायनाय जायो आरो ना बिनि उनाव बानाय उनाव जोङो ओ बे जा दाउ बे दाउखौ जोङो गिबियावनो सामब्राम गोजा एबा पियास होनानै जोङो बेखौ, मोजाङै एवफ्रामगोरना लायो एवफ्रामगोरखांनायनि उनाव जोङो, ओ दा बेयाव जोङो ओ दै होनानै बेखौ जोङो,
नोंगौ नोंथां नोंगौ
मोननानै जागोन दे बे उननिखौ जों बेयाव होना होयो होना खांनायनि उनाव जोङो बेयाव नांगौ बादियै ओ खारै आरि जों होनाय जायो ओ एबा थोजासे बिबांनि जो जाहाथे बेयाव बाराबो जाद्राया एबा खमबो जाद्राया बैसा जोङो खारैखौ नायनानै होयो देखांनायनि उनाव जों बेखौ ओ दसे समनि थाखाय खोबहाबनानै दोनो खोबहाबनायनि उनाव जों बेयाव नांगौ बेफोरबायदि जेरै मस्ला मस्लि एबा फान बानलु संख्रि आरिफोरखौ जों होनाय जायो बोखांनायनि उनाव फिन खेब जों दसे सम खोबबावनानै बेखौ गोदौ होनानै दोनो जाहाथे मोजाङै मोनो बेनि उनाव जोंना नांगौ बादि रेसिपि एबा बिदिखौ दोनबाय बेफोरबायसा जोङो अनला आरो अनला ओख्रिखौ बानायनाय जायो आरो ना
औ होमब्ला नोंथां जोंना रायलायनाय समाबो थौबायमोन नों
औ औ दे औ गोजोन्थों